हेलौ औ खोनादोंना औ खोनादों औ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ ओ बर'फोरनि दामनाय देनायनि सायाव सावरायनि आरो
औ
ओ बिदिबा आंनो जागायनोसै बर'फोरनि दाम दामनाय देनाय बिदि होननानै बुङोबथ' जोंना गोबां ओ दङ बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु फोर जेखौ ओ जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माखा सेखौ माने गावसोरनो आखाइजों बानायनानै। बा ओ मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे मुवफोरजों ओ बानायना ला मानि
औ
दामदों देदों आरो रंजा रंजा बाजाबो खालामबोदों आरो ओ बिदिनो जोंहा दामजुफोरनि गेजेराव दङ खाम सिफुं सेरजा जथा आर रो बिदिनो गंगोना ना थरखा बायदिफोराबो माने जोंहा गोबां बर'फ्रा आखाइजोंनो बानाय नानै ओ दामग्रा मोनसे मोनसे जोंनि बर'हारिनि माने दामुफोर आरो बेफोरो बेनिफ्राय ओ बेफोरखौ जोंना बर'फोरा बिफां लाइफां आरो जिब जुनारनि बिगुर आरो औवा बेफोरनिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसेनो नोंथाङा मा मा मिथियो बर'फोरनि बिदि दामग्रा देग्राफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथाङा ओ बुंनाया जोंनि बर'नि दामग्रा देग्रा बुङोबा जों खाम सिफुं जथा गगना सेरजा बेफोरखौनो गाहाय होन होनानै बुंनांगोन ओ बेफोरनि गेजेरजों- जोंनि ओ सुबुं समाज- रंजाथाइ फोरबोफोराव दामै दामै दामनानै रंज जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ सेरजानि- सेरजानि दामनाय सिफुंनि सुनाय बेफोरखौ ओ मा जों बाहायो मा जों बानायनाय जाय जायो बुंबा जों औवाजों सिफुंखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो सेरजा खौ दंफांनिफ्राय दंफांनिफ्राय ओ बिखुं बाहागोखो लानाय जायो बिनिफ्राय खोरनानै बिनि उम बिखुंखो खावसे खोरनानै बिनिफ्राय बेयाव ओ माखासे ओ दिरुं दोरों होनानै आरो बेखौ दामनो थाखाय ओ औवानि बिखुं बानायनानै बेयाव ओ गराय लांजायनि गराय ला दिरोंहोनानै बेजों दामनाय जों बेफोरखौ मोनथियो बेबायदिनो खाम थुम खामनियाबो खाम सैनायनिखौबो जों ओ माखासे दंफांखौ सायखना लानानै बेखौ- ओ गुदि खंख्ला खालामनानै थुमनायखौ जों मिथियो आरो जों खोनानो मोन्दों गोदोहायाम खाम खामखो सो थुमनांगौबा हाग्रा बारियाव थांनानै गस्ला गाना जि गानानो थुमनाय होननानै जों- खोनानो मोन दों औ बेखौ उनावहाय नआव लाबोनानै ओ दै दै गोथारजों गसाइनि ओ सेराव लांनानै फोथारनाय बेफोरखौबो जों मोनथियो। अ जों आरो- दामग्रा देग्रानि सिफुंनि- ओ बाहागोखो जों मोननैयाव लानो हायो जेरै लावखार सिफुं आरो गुलाव- गोलाव सिफुं होननानै बोङो। गोलाव सिफुङाव गुदुं गुदुंबा- गरं थानायखौ जों मोनथियो। गोदोंबा औ नङा माबायावसो लावखाराव बेनिफ्राय गोलावावसो गुदुंबा थ बेफोरनिफ्राय बारसोनानै खुगाजों बारसोनानै जा देंखो ओंखारो बे देंखोनि मिलोदुआ मानसिनि गोसोखौ रंजाहोनाया- रंजाहोखाङो त बेफोर दामनाया बरफोरनि जोबोर जौगा थाखोनि ओ दामख जौगा थाखोनि मुवा जौगाथाखोनि दामग्रा आइ जें होनानै जों बुंनो हायो जायखौ जों ओ जिअटेक बायदि याव लांनो हादों जेरै गगना गगनाखौसो जों लांनोहादों ओ बेबो मोननै मोननै बाहाग जों खुगाजों दामनो। बे बार सुनानै होबा ओमफ्राय। आखाइजों बुनानै होनायबो दङ। हिनजावफोरा बेखौ बैसागु। ओ मागि। बैसागो बोथोराव बैसागो मोसानाय समाव जों दामनो होननानै मोनथियोमोन गोदो। बांद्राय दाम होनानै। खोनानो मोन्दों दाहाय एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बे। बिदिनो खाम। ओ सिफुंआथ बरफोरनि माखासे फोरबोफोराव दामनायखौ जों ओ नुनो मोनो। आरो रंजानाय बाजानाय बैसागोफोराव। बेबायदिनो ओ नोंथाङा खाम सिफुंनि। ओ देंखो देंखोफोरखौ लानानै माबा बुंनो सानगोन नामा।
खाम सिफुं बिदिनि देंखोफोर। खौ होननानै बुङोबाथ जोंहा गोबां। गोबां मिलौदो बेफोरबायदि जायोना जोंनि ओ। बरनि ओ बिदिद। दामनाय देनाय आगजुफोर। मा माहोनो माखासे मुवाफोरा दामजुफोरा माने गोबां मिलौदो सुरबो! ! नाय बिदि जायो आरो जेरै सेरजाफोर खौनो नायो ओ दामोब्ला माने गोबां ओ बेफोर दामजुफोरखौ खौ लानानै सलफोरबो दङ जेरै ओम बेखौ सान्दो बावदियानि सल बेयाव बिथाङा सेर दामै दामै दैमानि दैमायाव गाव खालाय दैफोन सुफ्लांनायाव दैमा दैमानि दैया रानलांनाय याव दुखुजों ओ सेरजा दामै दामै दाम दामनायाव माने दैनि मोदायजोआ खुसि जानानै दैखौ बोहैफिनहोलायनो हा नाय बिदि मोनसे बिदि सल'फोर दङ जोंना बिनिफ्राय ओ। आसागि बिसागि बिनानाव सानै सिख्ला बिसोरनिखौबो माने गोसो गोजोन होनो। हानाय माने ओ मोजां मोननायाव बि खोख्लैलायनो हानाय सेरजानि माने मिलौदो देंखो बेफोरबायदिनो गोबां सो सलफोर मोननो हायो आरो ओमबाय ओ बैफोरखौ माने फरायोब्ला आरो नायोब्ला जोङो माने मिथियो आरो जोंथ खोनायोब्लानो मिथिनो मोन ओंखायो जोंनि सेरजानि देंखोनि बेसेबां मिलौदो आरो मा होनो बेखौ माब्लाबा समाव माने दुखुथि खुथिया बिदिबो दामनाय खोनायो आरो दुखुनि देंखो बोनाय बिदि दि माने खोनास संब्लानो माने गाबनो ओंखार थाव बेफोरबायदि मोनसे देंखो होयो आरो ओमफ्राय आरो खाम सिफुं बिदिफोर दामोब्लाथ जोंहा बैसागुफ्रावथ गोबां गोगोम जाखायो आरो ओ जायफोर मोसाग्रा बिथांमोनाथ माने खोनाब्ला थानोनो हाखाया आरो आरो जोंहा सि सिफुंफोरखौबो होननांगोन सिफुआो जोंहा गोबां मिलौदो देंखो बोयो जाय जों माने मेथाइफोरनि सुरखौ लानानै ओ दामनो हायो आरो गोबां ओ गोदै गारां बिदि खोनायो आरो बिदिनो माखासे दामजुफोरखौ बिदिनो दामनायफोरखौ जोबोद मोजां जोंनि बर नि दामजुफोरा माने जोबोद मिलौदो आरो माखासे दामजु दहाय जेरै नोंथाङा बुंलांदों जोंना माखासे दामजुफ्रा जि आइ टेक गावबो जायगा मोननो हाबाय बेबायदिनो जोबोद मिलौदो होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि बर फोरनि दामजुनि देंखोफोर दे खौ
बिदिनो आरोबाव जों ओरैनो ओ खाम खामनि सोमोन्दै ओ गोबां माबा सलबो खोनानो मोनदों जेरै अखा खोरोमनाय अखा खोरोमनायखौ लानानै जों बेनि देंखोखौ ओ खालामदों होननानै औ बिदिनो आरो जों फेमफा बायदिनि बाथ्राखौबो खोनानो मोनो जेरै ओ दान्दि-दान्दिजोरनि नाथाय बिफोरा जेरै नारानिफ्राय बानायनाय फेमफा बिलाइफोर जों बानायनाय फेमफाफोर आरो बिदिनो ओ बिदिनो गोबां आरो
औ
बेबायदिनो नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथियो नामा दामग्रा देग्रानि सोमोन्दै
सोदोबखौ खोनानानै बानायनाय जादोंमोन ओ फेम्फाफोरखौ बे नाराफोरनि बा बिलाइफोरनि फ्राय बानायनाय फेमफाफोरनिफ्राय दामनायनि बानायनाय जादोंमोन बिदि ओ बुंनायखौ माने गोबां सलफोरावबो खोनानो मोन्दों आरो ओ बिनिफ्राय ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि बे खाम बानायनाय समाव जोंहा हाग्रा बारियाव थांनानैसो बानायनांगौ रावबो नुयि जायगायाव ओ रावबो नु माने गुबुन मानसि नुुब्ला थाय माने बेयो जाया बेफोरबायदि बुंनाय आरो ओ बिनि उनाव ओ जोंहा ओ सेरजानि बिखुं जाय सेरजानि बिखुंफोरखौ जोंहा बै सिजौ दंफांफोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो होननानै मोनथिनो मोनो आरो ओ गिदिर सिजौ दंफांफोरनिफ्राय बिदिनो जोंहा खामफोर बानायनायावबो बै ओ दामग्रा जि-जिहेथु बेयाव माने जुनारनि बिगुरफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो ओम माखासे जुनारनि मानि मानि होयो बेखौथ आं मोजाङै मिथिया नाथाय ओ जुनारनि बिगुरफोरबो होनानै बानायनांगौ जायो होननानै बुंनायफोरखौ आङो खोनानो मोनदों आरो
औ जों बुंनो हायो जे दामग्रा देग्राया जोबोर ओ थाखोनि ओ गुबुन गुबुननि दामग्रा देग्राजों जोंनि दामग्रा देगायाबो ओ बिसोरजों समान समान थाफानो हायो औ आरो बे दामनाय देनायनि गेजेरजों माखासे मोसानाय मोसानायफोरा जाबायदि मोसानो हायो माने दामनायनि गेजेरजोंनो जे बागुरुम्बा बुंबा माादि बारज्ल बारज्ल मोसायो बेफोरनि दामनायनि देंखोफोरा ओ जोबोर सोमोनां थाव होननांगोन आरो बिदिनो ओ गसाइनाव मोदाय बावनाय समाव ओ सिफुंनि जि रिंनाय होयो बेफोर जोबोर सोमोनांथाव
औ
दा बेफोर माबायदि ज मा समाव मादै जोनोम जादों बेफोरखौ जों माखासे सलनिफ्रायबो मोन्थिनो मोनो ओ द बिदिनो ओ दामनाय देनायफोरखौ जों माबायदि ओ गोजौआव लां गनो हागोन गुजु मासे होनो हागोन बेनि सोमोन्दै ओ जों एसे रायज्लायबा हामगोन नामा
अ माने ओ बिदि गोजौआव थाखोआव दावगा होनो होननानै बुङोब्ला जोंना आथिखालावथ बिदि आ हमनानै ला बागुरुम्बा मो मोसानायानो होन बा माबा मोनसेयानो होन बिदियावथ जोंना जोंनि बरनि दामजुफोरखौ गोबां गिदिर गिदिर स्तेजफोराव बिद दि दामनाय जासै आथिखालाव ओ बिदिनो खाम दामनाय बा बादायलायनाय बा सिफुं सुनाय बादायलायनाय जिखुनु जाया जोंनि हारि दिनि माखासे दामजुफोरखौ बिदिनो नेस नेल इन्टारनेसनेलाव लांनो हायोब्ला माने मोजां जायो आरो बिदि बादायलाय होनाय बिदि लांनो हायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जोंना समाबो जाबायदां बिदिब्ला दोनथ जासिगोन औ।